हेलौ खोनादोंना नोंथाङा औ औ नोंथाङा दायो। ओ फ्रि दङ ना
औ दङ दङ।
अ नों नोंथांजों ओ मोनसे टपिकनि सायाव ओ सावरायनो हागोन ना?
अ जागोन दे मा टपिक?
औ औ टपिकआ जादों ओ जोंनि बर'फोरनि माने ओ गोजाम मुगानिफ्राय माने माबायदि आबाद मावनानै सोलिबोनानै जाबोनानै दायो माबायदि सोलिबोगासिनो दङ बेफोरखौ फंनैसो फोरमायनानै होदो नोंथाङा आबाद आबाद मावनायनि सायावहाय माने
गोदोनिफ्राय आरोना औ गोदोनिफ्रायथ' जोंनि ओ बर'फोरा मोसौजोंनो गासैबो आबादखौनो मावनाय जायोमोन मोसौआनो जोंनि माने गुबै आबाद मावग्रा
औ
मोसौजों जों जोङो माने दंफां दफांनि नांगोल जुंगाल मै बेफोरखौ लानानै माने आबादनि थाखाय आबाद मावनो थाखाय खालामनाय जायोमोन आरो।
औ औ
ओमफाय गोदो गोदाय माने आबाद मावनो थाखाय जोंनि आबै आबौमोनहा हरनि सोरांस्लाब मोनि खोमसि खोमसियावनो माने फोथाराव मोसौखौ लानानै होलाङोमोन आरो दुब्लि फारसे बिनिफ्राय सानजौफु जाजासे माने हालखौ एवोमोन आरो गोदोनिफ्रायथ' जोंनि बर'फोरा गुबै आबाद हिसाबै माइखौनो आबाद मावनाय जायोमोन आथिखालावबो बे माइखौनो बर'फोरा मावबाय थायो आरो औ नोंथाङा ओमफ्राय जेनेबा माइ आबाद मावोमोन नालाय बर' जोंनि बर'फोरा बै माइनि मुंफोरखौ मोननैसो फोरमायना होनो हागोन नामा
बरथ'फ्रा माने गोदोनिफ्रायनो मावनानै जाबोबाय थाग्रा आबाद मावनानै जाग्रा बर'फोरा जाय आबादफोरखौ गोबां बोसोरसे थांनांगौ जानाय थांनांगौ जानायनि थाखाय माने माइफोरखौ बर' आसु माइब्रा माथा माइब्रा आरो जय बांला माइसुरि आरो कल्पना आरो बावा माइ होनो जोसा बेफोरखौ माने गोदो गोदायनिफ्रायनो गायबोबाय थाग्राखा आरो आरो बेफोरबायदि आबादफोरखौ दासिमबो दासिमबो बर'फोरा गायबायानो थायो। आरो इयहालागैबो गायलांगोन आरो बेफोरखौ जोङो बेफोर आबादखौ आबादखौ गायनो थाखाय जोङो ओ गोदो गोदायनि मुगाफोरावहाय गोबोर मोसौनि खि गोबोरखि हासार बेफोरखौ होनाय जायोमोन आरो माइफोरा गोदोनि दिनावहाय जोबोद मोजाङैनो जाखायोमोन नाथाय दानि मुगायावसो सोलायबोनानै माइफोरा बारा मोजां जानो नागिरला आरो दानि मुगायावहाय दानि मुगाफोरावहाय ओ माइ आबाद मावनायफोरावहाय गोबां रोखोमनि ओ गोदान गोदान सिस्टेम जाबोजोब्बाय जायनि जाहोनाव गोदो गोदायनि मावनाय दांनायफोरखौ बर'फ्रा बावबोबाय आरो गोदोनि ओ मावनाय दांनायावहाय बर'फ्रा
नोंनि रायलायनायखौ
दा दा दा खोनादों ना नोंथां? दा खोनादोंना?
औ दा खोनाबाय।
औ औ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा माने ओ औ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा माने ओ गावजों गाव गामि गामि ज' ज' न'खरजों न'खर गासैबो ज' ज' माइ गायलाय लायोमोन सावरि बादालि जालाय लायोमोन ओ गोदोनि समफ्रावहाय माने रांखान्थियाबो गोबां रांखान्थिनि जौगानायाबो गोबां खममोन बेनिखायनो गामि गामि न'खरजों न'खर गावजों गाव ओ बद'लै बदल हिसाबै गायलाय लायोमोन आरो बेफोरनि ओ ओमफ्राय दायो गोबां सोलायबोनो हमबाय दायो माने गोबां ओ माइ गायनो थाखाय। गोबां रांखान्थिनि गोनांथि जाग्रा जाबाय आरो ओ जायनि जाहोनाव ओ बर'फ फोरनियावहाय माने गोबां रोखोमनि जेंना सोमजिखांदों जायनि जाहोनाव दायो ओ बर'फोरनियाव न'खर न'खर मोसौ मैसो नुनो मोनला जायनि जाहोनाव गोबां रोखोमनि रां थांनांगौ जायो जायनि माइ गायनो थाखाय जोङो दा ट्रेक्टरजों एबा ट्रेक्टर एबा हेन्ड ट्रेक्टरफोरजों हालेवनांगौ जायो बेफोरखौ हालेवबोनो थाखाय जोंनो रांखावरिनि गोनांथि जायो आरो दानि जुगावहाय ओ बेफोरबायदि ओ बदल बदल गायलायग्रा माने मानसिफोर मोननो थांला जायनि जाहोनाव ओ जोङो रांखावरिनि रांखावरिनि हेफाजाबै ओ मानसिखौ नागिरनानै हाजिरा सोनांगौ जायो आरो हाजिरा सोनांगौ जायो आरो दानि गोदान गोनोखोआरि मुगायावहाय माने माइ गायग्रा मेसिनबो ओंखारनो हमबाय।
औ
औ बेफोरनि ओ गासैबो माने ओ माइ गायनो थाखाय दानि मुगायावहाय माने गोबां रां रांनि खरसा जानो थांगासिनो दङ आरो जाखायोबो आरो औ उम
गाव मावालासिनो गाव मावालासिनो गुबुननिखौ भारा लानांगौमोन गोनां जायो आरो बेनिखायनो गोबां फैसा थांग्रा जाबाय आरो आथिखालाव फैसा नङाब्ला जों आरो आखालाव आथिखालाव आबाद मावनोनो हानोनो नागिरला आरो
औ दायो नोंथाङा आं बेफोरखौ बेखौ बेखौ फोरमायनो हागोन जायनि जाहोनाव
उम
आ माबायदि ओइ गोदोनि समावहाय बर'फ्रा माबायदि दायो माबायदि आबाद मावो आरो गोदोनि समावहाय माबायदि आबाद मावो मोननैसो दिफारेन्सखौ खोनथानो होदो नोंथाङा दिफारेन्स माबायदि दिफारेन्स लिंहरो बेफोरखौ खोन्थानानै
फारागथियाथ' दायो जोंनि नुनायाव गुबै माने मेन फारागा जाहैबाय गोदो मोसौजों हालेवोमोन आथिखालाव मोसौनि जायगायाव मा फैगोन ट्रेक्टर फैबाय ना
ट्रेक्टर
उम आथिखालाव आरो जेनेबा माइ गायनाया गुबुनजों गुबुन न'खरजों न'खर हेफाजाब होलायनानै बदल गायलायोमोन आथिखालाव बेबो खमायलांबाय बेखौ मा खालामबाय गुबुननिफ्राय हाजिरा बदल गायलाय आरो हाजिरा लाबाय नाथायबा बै आथिखालाव मिस मिसिनारिजों गायग्रा बै माइ गायग्राबो ओं ओंखारबाय बेफोरखौबो नुनो मोनबाय बेफोरजों मावनाय मावोब्ला आथिखालाव माने खुब समनि गेजेरजों मावनो हानायखौबो नुनो मोनदों
औ आरो मानसियाबो बारा खस्थ' मोना आरो औ
औ गोदोनि समाव औ
दसे समनि गेजेराव हायामोन मान सिया गावजोबोमोन नालाय आथिखालाव मेसिनारि मुगानि माने बुरजा बुरजा गायनो हानाय जाबाय आरो ओ गोदोनि समाव थाखा फैस साया एसे खम
औ
बुरजा थांग्रा बेफोरनो आरो फारागथिया
औ अ ओमफाय ओ बे गोदोनि उम नोंथाङा गोदोनि बे ओ आबाद मावनायाव बाहायनाय मोननैसो मुंफोरनि मुं फोर बुंनो हागोन ना
औ औ औ नोंथां औ हागोन गोदोनि ओ आबाद मावनायाव बाहायनायफोर मुंफोरा जादोंहाय उम दङ नांगोल नांगोल जायखौ जोङो दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो आरो ओ नां गोल ‌नि नांगोलनि बिजौआवहाय ओ जोङो लहानि मोनसे दाथुनि मोनसे ओ आगजु दाब्ले ओ नथजों मारिनानै होनाय जायो आरो बेवहाय मोनसे जुंगाल जुंगालखौ जोङो औवाजों बानायनाय जायो आरो मै मैखौ जोङो औवाजों एबा औवा जों बानायनाय जायो आरो मै दांगुर आरो ओ दङ लाव थि मोसौ बुग्रा लाव थि
औ
औ इफोरो बेफोर जाहैबाय हाल एवनायाव बाहायनाय आरो ओ औ
आं नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा सोंनि बै ओ नांगोलनि बिजौआव होग्रा बै लहानि दाथुखौ मा मुं बुंङो
औ बेखौथ' सान मिथियो बेखौथ' बेखौ होननानै बुङो फाल फाल फाल होननानै बुङो बे बेखौ
औ नंगौ नंगौ
औ बेखौ खालामनानै मो
औ
आरो ओ मेसें बोथोराव मेसें बोथोर फोराव मावनायनि ओ आगजुफोरा जाहैबाय बावखा हुकेन बाव खा हुकेन ओ आरो सानदांगा मारा होनायाव बाहायनो थाखाय मो
जों मारा होनायाव बाहायनो थाखाय मोसौ बेफोरखौ औ
मेसें बोथोराव बाहायनाय जायो आरो दे होमबा नोंथां ओ नोंजों ओ बेखिनि खोथाखौ सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय हेलौ खोनादों ना नोंथां गोजोननाय थाबाय